हेलौ औ खोनादों दे औ देलाय बुंनायसाय
मा खालामदों नोंथाङा?
आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो।
अ नोंथाङा अब्ला आंजों दसे सम होनो हागोन नामा? रायज्लायनो थाखाय
औ दे औ दे रायज्लायनो हागोन दे।
औ नोंथाङा जेरावबो बेरायथाराखै नामा?
ओहो दाथ' बिदि बेरायथ'नाय जायाखै, बेरायनोसो सानदोंमोन। बेफोरबादि ओ बेरायथाव दे बुंनायसाय।
अ नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायनो सानदों दा?
आंथ' बेफोरबादि जायगा माने जि जायगायाव थाइलेण्ड सिरि हाग्रा ओनसोल जेराव हाग्रानि माखासे जिब जुनारफोरजों लोगोसे दावमा दाउसा नुयो। बेफोरबायदि जायगायाव जोबोद बेरायनो गोसो जादों आरो दाद ओरैबायदि गरम बोथोरबो सोलिगासिनो नालाय बेफोरबायदि जायगा
औ।
हा?
औ खोनादों।
औ दङ' नोंथाङा जेब्ला आंखौ कनटेक्ट खालामनानै जिहेथु फैगोन अब्ला आङो लांनो हागोन बेबायदि जायगा। मानो होनोब्ला जोङो बांसिन नानो बर'फोरा गामि ओनसोल बा हाग्रा खाथियावसो थायो नालाय दा आङो बेबायदि जे बोथोरजों लोगोसे जे गरम जानानै दङ ना दा बोथोरा गरम जानानै दङब्ला। दा नोंथाङा बेरायनो लुगैनाय जायगा बायदि आङो ओरै हाग्रा ओनसोलखै बा मिथिंग मिथिंगानि खाथियाव आङो बेरायनो लांनो थाखाय हागोन आरो।
निस्सय आं सानसे नों नोंथांनो खबर होगोन दे आं थारैनो थांगोन। ओमफ्राय बे जाय गायाव ओ जेरै दा आङो सोंदों बे जायगायाव नोंथाङा बेरायहैखांबायमोन ने सिगांफ्राव?
औ आं बेरायहैखांबाय। आङो बेरायखांनायखाय नोंथांखौ लांनो हागोन।
ओ ओमफ्राय बे जायगायाव जेनेबा ओ जिब जुनार दावमा दाउसा बेयाव माबायदि ओ जिब जुनारफोरखौ नुनाय जायो?
जे
जेनेबा मै
औ जा जा माने ओ जिब जुनारफोर दङ' बेखौ नुगोन जेरैहाय मै, मैदेर बेनिफ्राय ओ दाउराइ बेफोरबायदि दाउ आरो गोबां रोखोमनि हाग्रानि ओ दाउफोरखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोरखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा बेफोरखौ नुनानै आराम गोसोआव गोजोननाय लानो हागोन। खोनादोंना?
औ। औ नंगौ नोंथां।
खोनायासै नोंथां